औ नोंथां।
उम
नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'यो ना दा?
औ दङ।
दा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
उम
दा बे टपिकआ जाहैबाय जोंनि मा होनो दावबायनायनि सायाव आरो नोंथां।
औ
दा दावबायनाय होनोबाथ' जों ओरैनो मिथिखायो जों गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै मा होनो बे जायगानि माबाफोर मोनसे बेफोर जायगानि मिथिंगा एबा नुथायखौ नुनानै जोंनि जायगायाव फोरोंफैनाय एबा जों बेफोरनिफ्राय लाबोनानै बेफोरनि नुथाय एबा जायगाखौ लाबोनानै जोङो जोंनि जायगायाव माखासे सुबुंफोरनो फोरमायना होनाय आरो नोंथां।
उम
जाय जोंनि जायगानि सुबुंफोरा मोनथियामोन एबा नुफेराखैमोन। जाय जोंनि सुबुंफोराहाय बेफोरनि बागैहाय सानफेरनो रोङाखैमोन नोंथां। बेनिखायनो जोङो जोंनि सुबुं माखासे थानाय बेफोरखौ जों माखासे जोंनि जायगानि सुबुं माहारि मा होनो रोङै रोङैफोरनि मा होनो सुबुंफोरखौ जोङो लांनानै बेहायो थांनानैहाय बेखौ जों बेफोरखौ देखायहैनांगौ आरो नोंथां।
उम उम
जाय बिसोरो बेखौ रोंनानै सोलोंनो हायो। जायनि जाउनाव बेफोरो जोंखौहायो गेदेर मा होनो बयनिबो सिगाङाव मोनथिनो हायो जाय जों दावबायनानैबो दावबायनानैबो गुबुन गुबुन जाय गानिफ्राय मा होनो माखासे रोंगौथिखौ रोङिखौ रोंबोनानै जोङो माखासे फोरोंबुनो हायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होदो।
औ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां दङ' जों जेरै दावबायोब्ला जोंनि माने नुफेरैखौ नुनो मोनो आरो मिथियैखौ मिथिनो मोनो। जों दावबायनाय होनोब्ला जोंनि गोसोआबो बिराद माने गोजोनो आरो आरो दावबायनायजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो जेरै जोङो
उम
गुबुन गुबुन जायगायाव मा मा जेनेबा बारहावाफ्रा माबायदि गुबुन जायगायाव माबायदि सोलियो बेबायदि जोंङो गोबां माने सोलों थायबो आरजिनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों आरो
दावबायोब्ला जोङो माने अबा गोजान जायगायाव सिरि जायगायाव थाहैयोब्ला जोंनि गोसोआबो सान्थि मोनो। जेरैहाय न'आव रागा जोंबाय थानाय आरो न'खराव दावराव जाबाय थानाया गोजान जायगायाव थायोब्ला बुहुद माने सान थियै मोनो आरो जोङो दावबायोब्ला गोब बां जेरै जिब जुनार नुनो मोनो। जेरैहाय गान्दा, मोसौ, मैदेर आरो मै जिब जुनार माने गोबां दाउफोरबो नुनो मोनो। जेरै नुफेरिखौ जेरै हादिदग्ला आरो बाथ'फोर दाउराइफोर जोङो गोबां नुनो मोनो आरो दा बेफोरथ' जोंनिथिंथ' नुनो मोनला बेफोरखौथ'। दा जों थिं गोबां नुनो मोनो आरो बेफोर बायदिखौ।
औ नोंथां।
आरो जोङो दावबायनोब्लाबो जोंनो माने गोबां माने थाखा फैसानि गोनांथि जायो।
औ नोंथां।
माने गोदोनि दिनावथ' माने इस्कुलफ्राव जेनेबा गोदोथ' बिदिनो गिदिंनाय गैयामोन। दानि दिनाव जोङो गिदिंनायखौ नुनो मोनो जेरै जों
हाग्रा माने अरनबारि माने काजिरङाफ्राव गोबां माने नुफेरैखौ नायनो थांनाय नुनो मोनो। आरो बास माने सरखारानो माने बासजों लांनो थाखाय हरो आरो बेफोराव जोङो नुनो मोनो नुफेरै जायगाफोरखौ माने गिदिर गिदिर बिल्डिं इस्कुल गोबां माने नुनायजों जोङो बेफोरखौ नुनानै जोङो रोङो आरो जोंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनो। बेफोरबायदि आरो दा दावबायोब्ला आरो गोजान गोजान जायगायाव दानि दिनावथ' बुहुद माने जोंनि बर'फ्रा गोजान गोजान जायगायाव बुहुद दावबायहैयो जों बेफोरखौ जोङो थांनो मोनाब्लाबो जोङो म' पोल आरिफ्राव नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
जोंथ' माने ए बेफोर दाव माने दावबायनाय होनोब्लाथ' जों खाथि खाथियाव खाथि खालायाव माने दावबायो अब्लाबो जोंङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो हाया आरो मानोना फैसानि प्रब्लेम जायो बेफोरबायदि आरो गोबां प्रब्लेम जानायनि गेजेरजों जोंङो माने गोजान गोजान जायगायाव दाव दावबायनो हाया आरो बिदि थाखा फैसा गोनां सुबुंफ्रासो दावबायनो हायो आरो दा नोंसोरनिथिंलाय मा मा जेनेबा नुनो मोनो दावबायोब्ला?
ओं नोंथां। हा?
दावबायोब्ला नोंसोरथिं दा मा मा नुनो मोनो?
अ जोंथिथ' दावबायनाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनाद बिदिनो बिफां लाइफां समायना रमायना मिथिंगा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जाय जोंनि बेफोर नुथाया जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो। एबा जोंनि गोसोखौ बोनानै माबेबा गाज्रि साननाय एबा माबेबा साननायफोरखौ जोंखौ गोजोन होयो। जायनि जाहोनाव जोंनि गोसोआ मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ औ जायनि जा जोङो बयनिबो सिगाङाव जों बेफोरखौ नुथायाइखौ मा होनो बेफोर जायगानि बिबार बारि एबा बागानफोरखौ जोङो माखासे जोंनि जायगानि रोङैफोरखौ फोरोंनानै बेफोरबायदि खालामनो थाखाय खावलायनायाव बेफोरो बेफोरखौ जों माखासे जायगानि सुबुंफ्रा सोलोंनायाव माखासे समायना रमायना नुथाय जा बेफोरखौ जों खालामनो हाय-हायो आरो नोंथां।
उम।
जायनि जाहोनाव जोंङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै बेबायदिनो माखासे गोनांथि मुवाफोरखौ एबा माखासे मा होनो नांगौ बेसादफोरखौ जों बेफोर जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि जायगायाव लाबोना बेफोरखौ मावहोनायाव गोबां रोखोमनि नि मा होनो माने मुलाम्फा जायो जाय जोङो जोंनि जायगायाव रोङामोन एबा नुफेरै बुस्थुमोन एबा सुबुंफ्रा मोनथियामोन जेबो बेनिखायनो जोङो गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौ मोनो आरो नोंथां। जाय जोङो जोंनि मा होनो न'फोराव बायनो हायो एबा गुबुन जायगाफोरनि बि-बिबारफोरखौ नुनानै जोङो गोबां रोखोमनि सि मा होनो सिनायनो एबा मिथिनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि जायगायाव गायफैयोब्ला एबा गु-गुबुन गुबुन जायगानि मा होनो बिबार बारि दा नोंथाङा एसे दिडिस्टार्ब जादों नोंथांना सोरबा गथ' दङ। एसे गोजानाव थाहोलाय औ। दा होमबा बेबायदिनो गोब-गोबां रोखोमनि मा होनो जोङो आबाद मावनायबो सोलोंनो हायो माहोनो बिबार गायनाय एबा मोनसे समायना रमायना बिफां लाइफां नुफेरै बुस्थुखौ जों बिफां लाइफांफोरखौ जों बे गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि जायगायाव गायनो हायो। जाय जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफइफांखौ जोंनि जायगायाव नुफेरैमोन एबा मिथियोमोन बेफोरखौ जोङो जोंनि जायगायाव लाबोनानै गायनानै समायना रमायना नुथायखौ नुहोनो हायो आरो नोंथां। जायनि जाउनाव जोङो सुबुं फोरनो फोरोंनो हायो गुबुन जायगायाव दावबायनानै जाय जोंनि दावबायनाय समा मोनसे गथ'फोरखौ लांनांगौ एबा जोंनि। उन्दै उनलाफोरखौ जों बेरायनो लांनांगौ दावबायहोनो। बेफोरो बिसोरबो बेलेग जायगानिखौ नुनानै एबा बेलेग जायगायाव थांनानै। बेफोरखौ माखासे मा होनो। बेफोरखौ सोलोंबोयो आरो नोंथां। जाय जोङो नुनो मोनो फरायसालिनि दावबायनाय एक्सपरास एक्सपर्टस भिजिट।
औ।
उम बेफोरखौ जोङो बेफोरखौबो जोङो लानायखौ नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बेफोरो बेफोर गथ'फ्रा माने मोनसे दावबायनायाव डिसिप्लेन एबा मा होनो? आब्रुथियै थांनांगौ जानला मेनला बिसोरो मा होनो? गाखोला-गाखलि मटर गारियाव मोजां गाखोनांगौ एबा बासफोराव मो- जाङै आब्रुथि गाखि गाखोनांगौ आरो नोंथां जाय बिसोरो गोबां रोखोमनि आब्रुथि सलाय साब थांनानै दावहोननायखौ गाव- नि दावबायनायखौ लानानै गोजोननाय मोननो हायो जायनि जाउनाव बिसोरो मा होनो जाय जाय सुबुंफ्रा इयाव अख्रा एबा गाज्रि हाबा मावो बिसोरखौ दावबायनायाव लांजाया आरो नोंथां। जोङो फरायसाफोरखौ नुयो सोरबा सोरबा फराय- साफोरा गोबां रोखोमनि दुस्थ' थायो जायनि जाउनाव दावबायनाय समाव माबा मोनसे मा होनो? आयेन बेरेखा एबा गाज्रि हाबा मावनानै जोंनि मास्टारफोरखौ मा- खासे मास्टारफोरखौ मा होनो? इदिनो मा होनो? उम मास्टारफोरखौ सोंखारिनाय जायो जायनि जाहोनाव मास्टारफोरा दुखु मोनो एबा मास्टारफोरनि बदनाम जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो माखासे दावबायनाय समावबो आब्रुथियै थांनांगोन जाय जोङो माखासे आब्रुथियै थांनानै मोनसे जायगायाव थांनानै दुस्थ' खालाम नाङा एबा माखासे माने मुवा बेसादखौ जाला मेला खालामनाङा बेबायदिनो जों पार्कफ्राव थाङो। पार्कफोरनि माखासे जोंनि गेलेग्रा बुस्थु बेफोरखौ जोङो जानला मेनला गेलेयो गाग्लिला बायो। बेबायदि खामनाङा आरो नोंथां जायनि जाउनाव जोङो माखासे गथ'फोरखौ नुयो गाग्लिलि गाग्लाला बिदिनो सिफायला सिफायलि खालामो। जायनि जाउनाव बिसोरो रायजायो एबा मास्टारफोरसो मास्टारफोरा बुंजायो बिसोरनि थाखायनो। जाय जोङो बेनिखायनो माखासे डिसिप्लेन आब्रुथियै बेरायनो थांनायाव माखासे डिसिप्लेना थानांगौ नोंथां। आरो जों बेरायनो थांब्ला मा- खासे जानाय आदार जायो इदिनो जोंनि जानाय आदार लाफानांगौ बिदिनो माखासे दै गुदुं सोना बथल- फ्राव गोजान जायगायाव थांबा बथ दै लांखानांगौ। सोरबा सोरबा गोबाला गोबालि जायो। बासफ्राव बिदिनो जोङो बिनिखायनो बेफोरखौ मा होनो? दै बथलजों दै ब दै लांनानै दै मा दौनांगौ एबा मुलि जाना होनांगौ आरो नोंथां। बिनि जाउनाव जोङो माखासे गोबां रोखोमनि दावबायनाय नुनो मोनो। सोरहाबा जोंनि गुबुन हादराव दावबायनाय सोरहाबा जोंनि हादरनि सिङावनो थानाय गोबां जायगायाव दावबायनाय इदिनो नामेरि पार्क बिदिनो खाजिरङा डिमापुर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जायगायाव जों बेरायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जायनि जाउनाव जोङो काजिरङा होनबाथाय आसामनि मा होनो? आं गंथ'सेयारि गानदाखौनो नुनो मोनो। जायो मैदेर नुनाय जायो। बेहायो गोबां रोखोमनि जि जुनारखौ नुनानै जोंनि माखासे फरायसाफ्रा बेफोरनिफ्राय सोलोंबोयो। जाय जोङो गोबां रोखोमनि मा होनो? नुथाइखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
उम
दा नोंथां समाबो जाबाय जोंनि राइ- जोंनि समखोन्दोखौ बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे होमबा नोंथां ना
उम